हेलौ।
खोनादों नोंथां? हेल' खोनादों नोंथां? खोनादों?
ओ।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
ओरैनो दं।
नोंथाङा आंनाव माबाफोर एसे कुइसनफोर सोंनो हागोन नामा?
सोंजागोन।
सो-सोंलाय दे नोंथां सोंलाय।
औ।
सोंलायदे।
नोंथाङा बहाबाफोर साख्रिफोर मावबाय बायो नामा?
आंथ' साख्रि मावा मावनायालाय दा ओरैनो दंथ'यो बारु सिगांफोर ओम एसे आबादफोर बिजनेस फोर मावनो सोलोंहांदोंमोन आरो ना। बे दा जाफुहांगासिनो दं।
उम।
खोनादों नोंथां?
ओं खोनादों।
नोंहा एसे माबाफोर सोंबावगोन नामा?
नोंथाङा दासान्दि माथो खालामगासिनो? खोनायाखै?
आंथ' दासान्दि बेदिनो बिजनेसनि बागैनो एसे सानना सानगासिनो दं माने आबाद फोर एसे मैगं थाइगं खेथिफोर खालामनो दाथ' माइ गायनायनिबो सम न नोंथां?
ओम।
दैज्लांबो जाबाय।
ओम।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा
हेल'!
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओं
खोनादों?
ओं खोनादों।
नोंथाङा बबावाफोर बेरायहैबाय नामा?
आंथ' बिदि बेरायनायाथ' बेरायाखै दासान्दि ओरैनो दं।
अ अ
खोनादों?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। ओं खोनादों।
नोंथां अ बेरायहैनो प्लानफोर लाजासिगोन नामा।
लाबालाय लाजायो नाथाय रांफोरासो गैथ'वा आरो।
औ औ औ बेफोरनो
उम।
नोंथांमोननि थिं
ए।
माइफोर गायखांजोब्बाय नामा।
माइआथ' दा गायथ'वाखै ओरै न' खाथिनिफोरा गायजोब्बाय आरो जोंहा दा खोथिया फुथ'वाखै सिगोन। साननैसो थानानै।
गायसिगोन आरोना होनोमबा। साननैसोथानानै।
ओम
ओरैनो नोंथांमोनहा खै बिगासो दं।
जोंहा जानो आन्था दायो दुइ बिगाासो दङ।
अ। दुइ बिघा।
ओ औ। नोंस्रालाय गायखांबाय नामा।
जोंहाथ' खोथिया फुगासिनो दं गायनाय जासिगोनानो नै। आमथिसुवा बायनानै।
उम।
औ। माइ खोथिया।
आमथि सुयास
औ औ बुंलाय नोंथां।
आमथिसुवाया सानबेसे दंबावो दिनैनिफ्राय लानानै
बारा गैला नोंथां साननै सानथामसोल'सै नोंथां। आजिखालिथ' ना। खोथिया फुनो माइ गायनो माने हाजिराफोरखौनो मोननो थांलायलायलाना।
उम उम।
औ औ।
नंगौ माने ओरै बयबो गायनाय जायोना नोंथां बेनि थाखायनोथ' ओरै जोंहा मानसिफोरखौनो मोनलायलाया
ओ
फैसाफोर एडभान्स हैनानै दोनखाबाबो माने बुकिं खालामजोबनाय आरोना आजिखालि बुकिं थाखाजोबो
ओ
नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो हागोन नामा आंनाव
ओ दायो द्रेस बायथ'वाखै नामा नोंथाङा
ड्रेसआ थ मा होननो आरो नोंथां औ औ बुंलाय
औ बिदिनो माबा गोदान ओंखारनाय दं फैदोंना दा
औ औ औ औ बेफोरखौ बेफोरखौ लायगोन बारु साननैसोल' नै बे माइ गायखांगोर बाय माइ गायखांगोरनि माइ गायखांनानै आराम लायसै
उम
नोंथांजों आं बेरायनायनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन
अ सावरायजागोन
नोंथां बेरायनायाथ' आजिखालि बेराद गोनांथि नालाय खोनादों नोंथाङां
औ खोनादों
औ बेरायनाया माने जोंनि मानसिनि जिउआव गोनांथि नालाय नोंथां बेनिखायनो जों सम सम बेरायखां बेरायनांगौबो आरोना
ओम
ओ बेरायनायालाय आं बेराय खांबायमोन आरोना नोंथां जेरै शिबसागर गुवाहाटि थांबाय सिब शिबसागर थांबाय ओरै तेजपुर थांबाय उदालगुरि थांबाय बेरायखांबाय आरो बिदिनो
जेरै गुवाहाटियावहाय जु थांबाय खेला खेथ्र थांबाय माने गोबां समायना समायना गाब नुबोनो मोनो आरोना समायना समायना माने महर मुस्रि दाना दोननाय बेफोर खौ नुनो मोनो आरोना खोनादों नोंथां औ
औ खोनादों दों
जेरै शिबसागरावबो गोबां मोजां मोजां मुसुखा दं। गोबां मोजां मोजां माने गोदोनि आगजु आग्लाफोरबो दानानै दोननाय दं माने माने बेफोरखौ नोंथां गोसोआव थाखायो आरोना माने बेरायनायाव नुबोबाथाय माने गोसोखांफिनबा थांनो गोसो जायो। खोनादों नोंथां हेलौ
ओम
उम
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों
औ औ माने नोंथां बेरायनायाबो मोनसे नेम मथे थांनांगौ जायो आरोना गोजानाव थांबा खोनादों
औ माने बेरायनायावहाय ओरै जायो आरो नोंथां माने गोजानाव थांबाथाय ना जेरै- बासजों थाङो सोरबा ट्रेनजों थाङो सोरबा फ्लाइटजों थाङो बेबायदि थाङो ना नोंथां
ओ ओं खोनादों उम औ